दा औ। दायो जोङो मेन टपिकावनो थांनोसै होमबा नङा होनबा नोंथां?
औ औ जायो।
दा जोङो माने गोदोनि हाबा आरो दानि हाबायाव माबायदि सोलायनाय नुदों बा मा फाराग दोङो बिनि बागै एसे सावरायनोसै ना दा नोंथाङा गोदो गो गोदोनि हाबाखौ बोरैमोन एसे फोरमायग्रोदो।
औ सिगांनि हाबाया औ सिगांनि हाबायानो जाहैबाय हाथासुनिबो खुरनाय जायोमोन सिगांनि हाबा हाबायाव।
ओम।
जेराव जोङो हाबा फिसाखौनो हाथासुनि माने अनला अनला ओंख्रिजों दाउ खारै खारै होनानै हालदै होयिखौनो अनला उरनाय होनो नामा अनला खारै इदि होनो होन मिथियो आरो ओमफाय बेखौनो संनानै हा थासुनि खुरनाय जायो। बिनि उनाव हाबा फिसा खुंखांनायनि उनाव हाबा होखांनायनि उनाव नेमखान्थिजों हाबा होखां नाय उनाव बे अनला ओंख्रिखौनो मने राननानै होनानै बयनोबो जाहोस्राङो आरो फास्थ टाइमाव हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि लोगो मिथानो जाहोनो जिराय जिराय होयो बेनि उनावहाय हिनजाव गोदाना राननानै होयो आरो बेयाव होयो ओंखाम थालिर बिलाइयावसो होयोमोन नामा थालिर बिलाइयाव होयोमोनदां
आजिखालिथ आरो माब थ थालिर बिलाइयावनो होनो थांला
औ नङा सिगांनिया थालिर दुनायखौ नङाबा थालिर बिलाइयाव होयोमोन। ओमफ्राय अनला ओंख्रिजों दाउजों होखांनानै आरो बेदर होनानै जेब्ला हौवाया हौवा गोदाना ओंखामखौ जाहां जायो अब्ला माने जाहो जा स्लाबनो होआलासिनो थाबनो बोखांनानै सेनानै जायोमोन आरो। बेफोरबो मोनसे नेम
बि जमा जानानै जेनेबा माबानायखौ माइ दामब्रा जनाय होनो नामा?
औ औ माइ दाम जानो बिदि होनो नामा?
माइदाम लावखार लावखारफोरखौ जाहोनाय माइ दामब्रा ना मा होनोना। बिदिनो जमा जा गेजेराव बिदिनो हाथ हाथासुनि खुरनाय समावहाय गेजेराव फज'योना जेनेबा ओमफ्राय हौवा गोदानखौ ओरै साइदाव ओमफ्राय हौवा गोदाननि
ओंखामबो रानग्रोलायनायबो नुदों आं खेनसे।
अ
आखसिथिं आगसिथिंनिफ्राय रानग्रोलायो आरो। हिनजाव गोदाना राननानै होनांगौ आरो।
ओमफफ्राय जेनेबा जायनि जायनि औ।
सानसेयैनो माने जोबनाय आरो बे हाबा फिसा बेखौनो होनो हाथासोनि। दिनैनो दानबाय दा मोनायावनो दानबाय दानो जाहोस्रांनानै जोबनाय आरो बेनो बे। बे मोनसे हाथासुनि हाबा। ए
उ
हाबायाबो नाम दङ ना
औ हाबाया औ औ
सानथाम खुंनायखौ मायबा मोनसे होनोमोन बेखौ आं मोजाङै मिथिलिया।
आं बिदिखौ बारा मिथिया। बि आरो।
उम।
गोदोनियाव गोदोनियाव। थ' आरो बांसिन माबा मा होनो। बायदि सायनासालिखौ लुनायाव। औ थालिर बिलायसो नुयोमोन नङा होनबा।
थालिर बिलाइ होनानै लुनाय जायोमोन।
दानि बायदि माबा। ओ दाथ' जेनेबा टेनहाउस माबा माबि।
औ दानिया गोबां फाराग दं आरो औ दानिया गोबां जोंगा मागा। जोंफबनाय बा लाइटफोरजों गोबां साजायनाय नुनो मोनसै। आरो। सिगांनि समाव बेफोरबायदि गैयामोन। लाइट। फोर थायोमोन। थानायाथाय अब्लाबो स्रांनि थाखायल' लाइट थायोमोन आरो साजायनाय गोजा गोथां बेफोरबायदि जोंलायनाय लाइटफोरबो नुनो मोनामोन।
ओं आरो आं।
जानाय समफ्राव थालिर दुनायखं माहोनो थालिर थालिरनि गांखंआव जाहोनाय जायोमोन। गिलासफोरा। रायजोनि गेलास गेलास गोलाव गोलाव बेफोरबायदियाव दैखौ लोंहोनाय जायोमोन आरो। आरो। मुरै, सा।
औ गोदोथ' बांसिन लाल साहाजों आरो। मुरिसो होयोमोन न'?
औ-औ।
दानि बायदि गाइखेर सा। बिदि जायामोन गोदोथ' आरो बुंनो थांबा। माबा खिसुमान जानो गैयैफ्रा संख्रि साजों मानि हाबा खुंदों होननाय।
औ-औ-औ-औ सामुरिजोंलबोनो हाबा खुंदों। ओंखाम जाहोआबालासिनो सामुरिजों। जोंबो ओंखामखौ माबा हाबा खुंनायखौ नुबोदों नालाय सिगांनि समाव।
औ।
आरो हाबा जानो थाखाय लायब्रबनानै बोब्रबनानै जानायखौबो जों खोनानो मोन्दों आरो
औ बांसिन गोदोनि जुगावहाय माने खावनानै लायनायखौ बांसिन नुयोमोन न' बोनानै लांनाय। बहाबा हाबा जानो थांबाबा माबा
ओं ओं। जायखौ मोजां नुयो बेखौ लोगो लाब्रबनानै बोब्रबनानै लाखि नानै हाबा खुंनानै लानायखौ खोनायो आरो उन्दैयानो जा गेदेरानो जा। जेबो माबा थाया आरो। माने जेखौ मोजां नुयो बेखौनो ला बोनानै हाबा खालामनानै ला
उम आथिखालाव थ' गोबां सोलायबाय नङा होनबा?
औ आरो कालारिं पेपारखौ ओरैनो फिसा फिसा हानानै सिथाबनायबो नुनो मोनोमोन बेखौनो माने साजायनाय होनोमोन आरो जोंनिया।
अ डेक'रेसन खालामनायाना?
औ।
जोंबो माने जोंबो इदिनो कागज बे कालारफोरखौ माने हानानै जोंबो इदिनो मन्दपआवहाय लागायनो मोन्दोंमोन। आरोहाय देलाय होनायाव बे फोथा गुफुर गुफुरखौ जे मेगन ओरै मुसुुर गोजौ गोजौआव होयोमोन ना?
औ औ सिगांनिया बिद दिमोन आरो दख'ना बिदन आरो दख'ना बिद दन आरो फालि गुफुर नङाबा गोजा बेफोरबायदि होनानैनो हाबाया खुंनाय जायोमोन आरो सिगाङाव। बिदन दखनाज स्राय गाननानै खाख्लुमनाय समाव हाबा दाननाय समाव खाख्लोमसिगोन गुफुर फालि उनावहाय जिरायनाय समफ्राव गोजा फोर लासिगोन नङाबा गुफुर फालिखौनो खाख्लबनानै थासिगोन आरो सिगांनिया बांसिन खाख्लबनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन दे।
औ आरो सिगांनिया माने इदि रिसिपसन बिदि गैयामोन न' माने सानसे नो हाबा माने सानसेयावनो जोबखानाय।
जिराय होयोमोन खायफाया एसे गिदिर खुंनायफ्रा होमब्लाबो बेफोरबायदि एसेयां माने साजायनानै देलायनानै जिरायना थाया आरो ओरैनो दख'ना गोमो आरो बेबायदिनो फालि गांसे लानानै एसे दो पाउदार एसे दाफब फाय सिन्दुर खौ फोनबाय गोलावनो। आरो जिरायनानै थाबाय आरो। माला होयोमोन बेवहाय।
नायसोमोन ना इदि फुलनि माबाजों बिबार मालाफोरखौ बिबार बिलाइफोरखौसो सुयोमोन न'?
बेफोरनो बेफोरनोथ' मोजां बिथिं औ बेफोरनोथ' मोजां जां मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय दानिया थ माबा फ्लास्तिक निफ्राय मोन मोननाय साजायनानै दोननायफोरखौसो आलायनानै लानाय नुनो मोनसै। नायनोलाय समायना नुयो थेव ब्लाबो माने जेबो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बायदि नुनो थाङा आरो।
औ आरोथ' दानि बायदि माने सिगांनो दा जेनेबा बहुद सोलायबाय नङा होमबा? दामनाय गाननाय। जोमनाय लुन नाय देलायनाय माने, मोनसे हाबा खुंनो होनबा आजिखालिथ' माने बुहुत साननो गोनां जायो आजिखालि। गोदोनि बायदि ओइ आं हिनजाव लाबोबाय ओरैनो साहाजोंनो खुंगोन लागोन बिदि नंला दानिया। मोनसे हाबाखौनोबा लाख लाख। मोनसे तेन हाउस बानायनोनो लाखनि सायाव गारो आजिखालि आरो। देलायनायाव दङ द गाननायाव दङ आज जोबे दख'नायानो आसि हाजार पन्सास हाजारनि गानखायो हाबायाव।
औ आरो गोबां सना रुफाबो होनो गोनां जायो दानि दिनाव, थाङामोन हाबा खुंनोनो बिस हाजारफोरजों खुङोमोन दां। द बे बिस हाजारखौनो खुंबावा खबावासोमोन दस जारफोरजोंनो खुंबावोसो मोनदां? गिदिर खुंनो थांगोन आरो फनसासफोर बा सललिसफोर थांगोन आरो, बे जायफोरा एसे गोनां थायोमोन ना बे, समावबो सिगांनि समावबो। बिसोरो इसे गेदेर खु खङोमोनारो माने साजानायाथ' एसां गैया थेवब्लाबो जानाय लोंनायफ्राव मानसि बुरजा लेंनायफ्राव बेफोरबायदि खालामोमोन आरो मानसि बुरजा लेङोमोन
औ
गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो सना रुफा दानि दिनाव सिगाङाव होबाबो जायो होआबाबो जायो ओ औ होबाबो जायो होआबाबो जायो जिखुनु जिउ जिउ मा होनो जिउ जरा जुलियाल' जाथों बेफोरबायदि साननाय थायोमोन आरो सिगाङाव दा आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला गोबां द देलायनो नों देलाय होनो हादोंबा आं बेनिफ्राय नोंनिफ्राय बां सिन देलााय होनानै देखायगोन
औ दानिया माने बादायलायनाय बायदिसो जाबायना
औ देलाय होननाय आरो देखायनायजों सनमान मोनगोन मोन माने सनमान होयो नालाय दानि दिनाव फैसा थाखा जायनाव दङ जायनाव जाय एसे देखायसिननो हायो बेखौसो बांसिन सनमान होयो नालाय दानि दिनाव देखायनायावसो मुखुब मानसिफ्रा
गोदोनि बायदि माने मोजां गैला आरो माने जरा दाबोथ' हाबा हुखाफ्राव जेनेबा गि दिर खुंबाबो गोदो बायदि जानो हा हाया नङा होनबा गोदोनिया एसे एनैबाबो ओरैनो मिथिंगायारि माबाजों देलायहोनाय साजाय होनाय साइनासाालिफोरखौबो थालिरजों खुन्थाफोरजों बानायनाय दानि बायदि टेन आवार्स बेफोरजों बानायनाय नङा माने नायनो थांब मान बहुद सोलायनाय दो आरो ओरै
औ आरो थालिर दंफांफोरबो गायनाय नुयोमोन ना सिगाङाव थालिर दंफां गायनाय नुयोमोन
ओं गोजौवआवबो थालिर बिलाइसो सो होयोमोन ना
ओ नङा दरखफोरावबो दरखंफोरावबो थालिर बि फां गायनानै होनाय नुयोमोन ओरै हाबजेननायफ्राव
माबायाव जेराव माइनाव दोनगोन बेयाव दरफाङावहाय दोनो मोन ना?
दरखं माने दरखं माने हाबजे हाब लामानि लांगोना हाबजेननायाव बाथामजों साजायनायसो नुयोमोन आरो बाथामफोरजों ना? बाथामफोराव वेलकाम बोर लिरनानै होयोमोन।
मा थखथाफोरजों गिदिर गिदिर थखथाफोरजों बेयावनो माबा मा होनो मोनलाय? खागज प्लेन खागजफोरखौ होनानै
औ औ सादा दायोब्लाबो मोजां नुयोमोन आरो। औ।
आरो जेनेबा हाबा होनबाथ' मिथिखायोना मोनसे माने बयहाबा मोजां नाङो नङा आं दसे
ओ औ बयहाबो बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय मोनो आरो बयबो रंज जानोसै बयबो मिनिनोसै बयबो गोसो बायदि माने जानाय लोंनायफोरबो बे समाव मोनजा सिगोन।
औ। आरो जमा जमा लोगोफोरजोंबो बे समाव मोजां मोनो मोज
औ खामानि मावलायसि सिगोन मिनिलायसिगोन सोरजोंबा जंखायलायसिगोन।
आरोथ' मिथिखायो नङा होनबा? मा होनो खो हिनजाव गोदान स सासे लाबोबा गामियाव माने मोनसे
आरो बे बैराथि थायोमोन ना बे समाव बैराथि बैराथिखौ एदावसि सिगोन खिथु एल' एल' गय खावनायखौ जों जोंलाय जालिया होननानै। मेथाइबो दोंसे दंमोन्ना इखौ खनोमोन्ना।
थां जोंना टाइम आबो जाबाय एसेयावनो दोनथ'नोसैना?
औ दे बिदिब
औ।